अ अ खोनादों
नोंथांनाव आङो आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन जानो हागौ नोंथांनिफ्राय आं फिननायखौ मोनगोन
औ
ओ आं नोंथांनाव बैसागुनि बागै सोंनो सानदोंमोन नोंथांमोननाव बैसागुखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन बैसागुखौ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव मोननै रोखोमै फालिनाय जायो मोनसेया जाबाय ओ मोसौनि बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआ मोसौ मोसौ बैसागुआव उम मोसौखौ फुङावनो थुखैनानै ओ लाव फान्थाव थिग्लिलिथि बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथायदों ओ सारनानै थुखैनाय जायो आरो दंग'आव लांनानै थुखैनाय जायो आरो लाव जा फान्थाव जा होननाय मोनसे मेथाइ दं बेखौ रोजाबनानै दुब्लियाव होनानै लाङो मानसिबो आरो बे दिनखालि ओ जोङो सेजौ दाइन रोखोमनि मैगं थाइगं फिथ फिथाइ सामथायाइ बायदि रोखोमनि खानानै ओ मैगं संनानै जानाय जायो
औ खोनादों
उम
नोंथांनिफ्राय आंनिसिम माबा माबा कुइसन नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंथि सोंनो दं
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो जानो हाग जायो जानांगौ
औ थारैनो ओ जोंनाव बैसागु औ हागोन आंबो जागायनोसै ओ बैसागुखौ जोंनाव ओ गिबियावनो ओ बैसागु दाननि से दाननि से साननि सिगाङाव से खालारनि सिगाङाव जों मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुआव ओम जों मोसौखौ ओ फुङावनो दाउला गिसिरि सायावनो जों दैमा दैसायाव लांनानै मोसौखौ थुखैहैयो ओ बे मोसौखौ थुखैनायाव जों बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ सामथायाइ हानानै लाग्रोनाय जायो बिदि बेफोरनो जाबाय ओ पानिलाव फानथाव हालदै बिदिनो बायदि रोखोमनि दिगलिथि थाराय गाज्ला खेरादा बिनो बिदि बायदि हानानै लाग्रायाय जायो आरो बिनि उनाव ओ आरं सैनानै औवानि आरं सैनानै जों माला सुनानै लानाय जायो बे माला सुखांनायनि उनाव ओ जेब्ला जाखिनि आद्रा दं ओ आग्लायनानै थानाय आद्रा थानायखौ जोङो मोसौनाव सारनो थाखाय दोननाय जायो आरो साराय खिथौनि एबा ओ हांगारखौ जोङो ओ गुरखौ गुरानै बेखौ जमा खालामनाय जायो हख'नानै ओ बेनि उनाव जों थार इन्दि बिलाइनि मोनथाम दानाय लानानै जों बेखौ मोसौनो फुननो थाखाय थाव लगायनाय जायो सखखौ दैमा दैसायाव लांना जों मोसौ थुखैनाय जायगायाव लाङो ओ बिदिनो दिग्लिलिथिपाथ दिग्लिलिथि बिलाइ फानथाव हाग्लिनाय पानिलाव हाग्लिनाय आरो हालदै हाग्लिनाय ग्लिनाय थाराय हाग्लिनाय बायदिखौ लाङो जोङो बेयाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों ओ हांगार बै हांगारखौ जोङो इन्दि बिलाइनि देन्थाजों फथा होनाय जायो बेनि उनाव जों ओ लाव जा फान ओ लाव फान्थावखौ जोङो मोसौनो सारनाय जायो बे मोसौ बे समाव जोङो खुगा बर'आ जोंनाव मोनसे खुगा मेथाइ दं बे खुगा मेथाइयानो बे खुगा मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बे समाव जों बेखौ खनो जेरै ओ लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिफा गेदेर बिमा खिदेर नों जागो गोन हालुवा गेदेर बिदि बाय बिदि गान मेथाइ खननानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बै सानाव मोसौखौ ओ सारोन हेगारा दोननाय जायो ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनासै समाव जोङो थास' बिलाइ आरो नारें बिलाइ नारें सु बायदि बायदि बायदि सु होनानै माइगाब जुजायजों बेखौ अर लागायनानै ओ फागा गोदानखौ जों एसे बाव थाय होनानै बुध धुप जि हायो बावथाय होनानै जों फुजा होनाय जायो बेनि उनाव मोसौ खौ जों गलियाव बै फागा फागा बावनायखौ जों बोखांना लाबोनानै मोसौखौ खानाय जायो बिनि नैथि सानाव जों मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बे मानसि बैसागुआव जों गिदिरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ अन्नाय खामानिखौ मावो ओ बै समाव जों बर' हारियाव गाननाय गा गाननाय खसाब दं जेरै हिन्जावफोरनि बेलायाव ओ दख'ना बिदन आरो रेगे रेगां फालि ब्लाउसआ गोजा ओ खर'आव खानाय खफायाव ओ बायदि रोख खोमनि बिबार थुनानै आरो हौवासाफोरनि बेलायाव ओ गामसा गोथां गाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो गस्ला गुफुर आर'नाइ फालि बिजों ला बिदि लानानै जों ओ मान होयो। मान होयो गिदिरा गिदिरखौ उन्दैया मान होयो बोर बिन बोर लायो गोदिरनिफ्राय बिदिनो फालिनाय जायो आरो थामथि साननिफ्राय जों ओ मोसानाय मोसानायखो मोसायो। ओ बे मोसानायाव जोंहा बायदि रोखोमनि दामजु लायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा औवाजों बानायनाय थरखा बिदि लानाय जायो। आरो ओ बोरा ओ बोराय बेन थ' आदै मादै फंबाय बिनानाव बिदि ज' जानानै मोसानाय जायो बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइजों जों मोसायो।
नंगौ।
बिदिनो सा स्नि सानालासे जों मोसा मोसानाय जायो ओ आरो बे बैसागुआव जों स्नि सेजौ से मैगं जायो बे मैगंखौ गोदोनिफ्रायनो ओ आबै आबौनि गोदो आबैया आबौनिफ्रायनो जों मोनथिबोनाय जे बे मैगंखौ जायोबोला ओ बे मैगंखौ जायोबोला बेमार आजार हामो होननानै ओ फोथायबोयो बर'फोरा नोंथांमोननियाव बैसागुखौ माबोरै खुङो एसे फोरमायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथाङा जेरै जेबायदि बुंबोबाय नों नोंथांमोननि खाथि खाला ओनसोलाव बैसागुखौ उम्म गाजा गोमजायै फालियो।
औ।
बोरा ओ बोराय बुरै फोरखौ गेदेर गोलावफोरखौ उन्दैया मान होयो आरो उन्दैया उन्दैनो उम गेदेर गोलाव बोराइ बेन्थ'फोरा बोर सारस्रियो फिसो थिग बेबायदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो बिबदिनो जायो आरो बैसागु मोसानायाव गाननाय ओम सि जोम जेरै गोमो दख'ना फास्रा गोदजा आर'नाइ गोथां बा गोमो ब्लाउस गोदजा बेफोरबायदिनो गाननानै मोसायो हिन्जाव आइजोफोरा आरो ओ हौवाफोरा गामसा खायमा गस्ला गेन्जि गुफुर जान्जियाव गोथां आर'नाइ बिदि खानानै आरो खर'आव आरन आर'नाइ बा फालि बिहान फालि बिदि खानानै मोस र गाजा गोमजायै मोसायो। आरो आइजोफोरा खानायाव खफा खायो बिबार लायो।
बैसागुआव मोसानायाव लानाय दामजुनि मुं बुंनो हागोनना नोंथाङा?
औ हागोन बैसागुआव मोसानो लानाय दामजुफोरनि मुङानो जाबाय जेरै उम खाम सिफुं सो सेरजा जथा थरखा आरो बायदि रोखोमनि दामजुफोर दंबावो।
नोंथांनिफ्राय आंनिसिम माबाफोर कुइसन दंबयो
औ
नोंथांनिस नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन आंनिफ्राय आ बैसागु समाव बोथोरा माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन बैसागु समाव बोथोरा ओम सोमखोर गोथां गाबनि जायो आरो बिलाइ बिलाइफोरा गोदानै खिलियो अखा बांखा बारहुंखा बिदि फैयो।
नोंथां जोंहा समा जानानै फैबाय जों कलखौ दाननो हासिगोन।
औ दे बिदिब्ला।